हेलौ खोनादोंना? अ। औ खोनादों आदसा आदसा दे नोंथां माबोरै खबरा आंनि खबराथ। थ' दाथ' गेजेरावनो दंथ'यलै। दे नोंथां आङो दिनै। बै बहाबा दाबसे थांनानैसो फैदोंमोन आङो। बेै मेदिकेलाव। मेडिकेलावसो थांना फैदोंमोन आङो एसे खर'फोर सानाय जादोंमोन नालाय। नोंथां खर' सानायजोंनो आङो। डाक्टरनो देखायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय देखायनानै। बारा गिनांगौ। गैया बुंदों आरो बिथाङा। डाक्टर बिथाङा दाथ' गरम बोथोर नालाय बेफोरबायदि खर'स सानाय बेमार। दा जायो। गगा मोननाया जायो नालाय। बुंनोसै ओमफ्राय आरो एसे मुलि लिर। लिरना हरनायसै आरो नोंथां।
हा।
अब्ला नोंथाङा माथो। खालामदों दालाय? आंनियाबो बिदिनो गेजेरावनो ओरैनो दंगासिनो दङ दा सा आखाइयाव गिसिब मोनसैला सिबगासिनो दंलै गरमद्राय औ-औ दाथ' आङो मेडिकेलाव औ मेडिकेलावथ' थांना फैदोंमोनबा जोबोद मानसि दङ दाथ' गरम बोथोराव जोबोद मानसि औ बिराद बेमारनि मानसि आं गि-गोबां नुबोदों आतसा नोंथां आं गो गरम बोथोर फोरावलाय मानसिफोरनि देहायालाय जे बायदि रोखोमनि बेमारफोर नुजायो नामा नोंथां
औ बिदिनो गरमाव बिदिनो लोमजानायखौ फ्रायानो नुफ्रामो मानसिफोरा माने गरमखौ सहायनो हाया नालाय एसे बिदुङाव थाद्रायनाय जायो नालाय थब थब लोमजानाया साबो आरो
मानफोरनियाव औ जेनेबा बुंनो थाङोब्ला गरम बोथोरनि गगा मोननाय उम अखा सिजानानै उम हामनोथ' रोंखाया बारा बिदि जाबाथाय नंगौ-नंगौ लोमजाना थायो आरो सिं सिं ओम आदसा नोंथाङ उदै सानाय गोबानाय बिदिया खर' सानाय थाखाथारो औ नंगौ-नंगौ दा नोंथांआ थ' गोदो जोङो अखायाव जोबोद गेलेयोमोन नंङौ दा औ अखायाव गेलेबा जोङो माथो माथो बारा लोमजानाय साजानायबो खम जायोमोन दानिया माथो अखाखौनो सिजानो हाला एसे अखा सिजाबानो गगा मोननाय लोमजानाय बायदि दे बेमारफोर नुजायोलै नोंथा माबोरै जाखो दानि बोथोरफोरा
आगोलनिया एसे होनोब्ला आगोलनिया एसे मोजांमोन बोथोरा मिथिंगाया दानिया नायोब्ला मिथिंगाया एसे आबहावाया गुबुंले जाबाय नालाय जेनेबा अखाफोर सिजाबा एसे ओ
ओ लोमजानाय साजानाय जानो नागिरो आरो उम खारन मानो होनोब्ला औ दानि जुगनि ओ
ओ फेक्ट्रिफोरखौ हमनो हायो जोङो फेक्ट्रिफोरा ओ फेक्ट्रिफोरनिफ्राय धुङा गयो बे धुङाया थांनानै गोजौआव जोमैफोरजों मिलायो
अ‌ आदसा आदसा ओम
जाया दा जेनेबा फ्रिसनिफ्राय ओंखारनाय बै नुनो मोनि धुङा बेबो अजन लेयारखौ जामहोबाय थायो जेनेबा फ्रिजनिफ्राय गयो ओमफ्राय एसिनिफ्राय गयो ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि मैया
बायदि मैया गयो बिदिनो जोनि अजन लेयारखौ बे बोना लायो नालाय बे साननि बिदुुंङा
जेनेबा माबाया गरमा बांसिन नामफैबाय आरो बेनिखायनो गरम बोथोराव बांसिन लोमजानायखौ नुनो मोनो आथिखालाव
नंगौ नंगौ नंगौ ओमफ्राय आदसा नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बा मेडिकेलफोर दंना गैया जोंनि ओनसोलावथ' दङ औ दंनाया इबे सरकारि आरो अ अ
बिदि मानसि सुबुंफोरनि अनजिमाया बांसिन आरो मेडिकेल सिङाव बे सरखारियाव ओमफाय नोङो
नोङो लाइनाव गोलाव थानांगौ लानाय थाखाय होनबा जोंनि गरम बोथोराव बेमार जानायनि थाखायनो बांसिन मानसिफोर जायो मेडिकेलावनो। नङा होनबा? ओमफ्राय लाइनबो थानां थानांगौ जायो। नंगैना ओमफ्राय आरो बे बेफोरो खार'ना मानि थाखाय इमान बिदि लाइन थानांगौ जायो मानो जायो नोंथाङा डाक्टर नोंथांनि ओनोलाव डाक फोरनि अनजिमाफोरा बेसेबांसो दङ नोंथां।
ओ जोंनियावथ' ओ इमानबो बुरजा गैया होननाय मथेथ' ओरैनो थायो आरो ना जेनेबा डिउटि हिसाबै सोरबा थायो नाइट डिउटि सोरबा थायो।
थायो फुंआव डिउटि अब्लाबो एसे
हरा होनोब्लाबो होननाय बायदि जायो ओमफ्राय बुस सुबुंनि लोमजानाय सुबुं अनजिमाया बारासिन जाहैयो डाक्टर थानायनायनिफ्राय। बेखायनो माने नांगौ बायदि ओ माबा मोना माने ओ मा होनगोन बेखौ डक्टर मोना जाहैयो आरो औ माने
माने नांगौ समायाव नांगौ समायाव मोना जाहैयो आरो। आतसा नोंथां नोंथांनि ओनसोलावलाय मा मा बेमारफोरखौ फाहामनाय जायो? मा मा
जोंनियाव ओरैनो जोंहा जोंनि खाथि याव ओरैनो इमानबो गिदोर बेमारफोर इमारजेेनसिफोरखौ लाखिनाय जाया। होनोबा होनोबा जेनेबा गगा मोननाय लोमजानाय खर' सानाय उदै सानाय बेफोरखौ नायो आरो नर्मेल केसफोरखौ।
अ' अ' अ'
कारन बेयो डाक्टर रबि बर'नि बे मेडिकेला इमारजेन्सिफोरखौ बारा इमान लाखिनाय जाया आरो।
जोंनि बिथांनि बे ओनसोल फोराव बिराद गोबां गिदिरबो नङा मेडिकेला अब्ला ओ ओमफ्राय आरो डाक्टरफोराबो जोबोद खम फैयो।
औ औ।
ओनसोलावबो बेफोर बायदिनो। ओ मेडिकेलफोराव। इमानबो डा माफोर थानो नागिरा। सिरियास बेमार फोरखौ हानो नागिरा। बेफोरखौ डाक्टरफोरा नायनानै माबा मोनसे बानायनानैल' बेलेग हस्पिटाल खालामनानै हरनाय जायो आरो। बेनो बेनो जोंनि नि थाखाय गोबां उसुबिदा आरो। थियाव मेडिकेल दंब्लाबो। बेमार हाजार। गिदिरफोरबा जों नायनोनो हाया फिसाफोरखौल'सो नायनो हानाय जायो आरो बेनो दा नोंथांनि मिथिनाय बायदिबा जोंनि आसा मावलाय बेसेबां गिदिर गिदिर मेडिकेलफोर दंलाबायो
ओ
ओ ओ नोंथांनि ओ-ओनसोलावलाय बा आसामाव बेसेबां गिदिर बेसेबांथासो बा मा मा मेडिकेलफोर दङ नोंथाङा एसे फोरमायना
ओ सरकारि मेदिकेल आरोना हायस आसामाव हायस फेमास होनोबाथाय भांगाघर मेदिकेल गोलैयो ओ ओमफाय बेयावनो इमारजि नसि सुबुंफोरखौ बांसिन लांनाय
अ अ
दंनाया ओ खैथाबा दङ बाट आं भांगा करमेडकेल जि एम सिखौ जि एम आर सि ना मा होनो एसे आन्दायबाय आङो बेयाव बांसिन लाङो आरो मानसि
अ आरसि मेडिकेलालाय प्राइभेट ना सर जसे आदसा अब्ला जोंनिया प्राइभेट मेडिकेलफोर लाय दंना गैया जोंनि आसामाव
ओ प्राइभेट दङ दंनायाबो आं प्राइभेट फोरनि मुंफोरखौ बारा मोनथिसया ओ खारन जोंयो प्रायभेट थांफेराखै बेयाव बेसेनाबो रोजा रोजा नांग नांगौ ना बिथां बेनिखौनो थांनाय जाया आरो
औ नंगौ नंगौ जोंहा आं खोनानाय बायदिबा ओरै सरकारि मेडिकेल दङ गुवाहाटियाव सानसाराव एम्स होननाय जोबोद गिदिर गुयार मेडिकेल आरो बिनि उनाव दङ ओरै जि एम सि जि एन आर सि बेफोरो जाहैबाय सर खारि आरो मेडिकेल कलेज क'क्राझारावबो दङ। गुवाहाटियाव दं मेडिकेल कलेज बेफोर मेडिकेल कलेजफोरखौ जोङो बानायोबा बा जोंनि ओनसोलफोराव फैयोबा गोबां बर' सुबुंफोर बा ओनसोलनि सुबुंफ्रा फरायनो सुबिदा मोनो आरो
औ आंनिबाथ' आंनिबाथ' जोंनियाव मोनसे इउनिभारसिटि
इनिभारसिटि लाबाबो मोजां जागौमोन जोंनियाव कारन खाथियाव इउनिभारसिटि गैया गोजान गोजान फरायनांगौ
मेडिकेल कलेजफोराबो खाथियाव फैबा एसे मोजां जायो आरो खारन जोंनि ड्रिस्ट्रिक एबा जोंनि खाथि खालाफोराव जायोबा जोंहाबा हान्थिनाया
नंगौ मेडिकेलनि बाथ्रा बुङोबाथ' आरो नोङो बेमार नालाय बेमार नालाय नोङो जेसेबां। थबनो बानायनो हायो बेसे एसेबां माबानो बानायनायनि एसे बांनो नोङो बेसेननि जिउफोरनि थाखाय जोबोद मोजां नंगौना? नङाबा नों बेसेबांनो लेट जागोन एस बिबांनो पेसेन्टनि माबाया बारायबाय थागोन आरो मा होनो सिरियासा बारा जालांबाय थागोन बेनि थाखायनो जोङो जेसे बेसेबां हागौ मेडिकेलफोरखौ खाथिफोराव मोनोबा मोजां जायो बा फरायनो सु सुबिदा मोनोबा आरो जोंनि ओनसोलनि गोबां सुबुंफोराबो बर' सुबुंफोराबो। बायदि रोखोमनि दाब टर जानो हायो आरो। बा बेमार फिसा फिसौफोरखौ बि बेफोरनो नायनो हागोन
औ खाथि खालानि सुबुंफोरानो गोरों जागोन आरो अब्ला। जेथिया जोंनि ओ जौगागोन जायगाफोरा।
नंगौ नोंथां अब्ला दोननोसै नामा ओ। दे नोंथां समाबो जाबाय आरो आंहाबो दाबसे जायगायाव थांनांगौ अब्ला दे दोननोसै दे।